नोंथां औ खोनादों। औ खोनागासिनो आंबो। दायो आं नैया। एसे जिरायगासिनो।
बिफां सिङाव ना न'सिङाव दं? दं नोंथां औ जोबोद मोजां बोथोरफ्रा मोजांना नोंथां?
औ बोथोराथ दासान्दि गुसु एसे गुसु बां बांद्राय गरम नङा गुदुं नङा आरो बोथोरा एसे मोजां औ। गोथां ग्रिनारि गोथां मिथिंगा खौ नायनानै मोजां मोनदों आं खिरखि जिङाव गसंनानै दं आरो दायो औ खाथियाव हाजो दं नालाय अखा दोमैलु जादों जानाया नाथाय अखा दा अखा हानाय नङ खोमा आरो दसे उनावसाहागोन एसे स्रां जानाय बायदि जादों नाथाय बोथोरा गुसुवआ
आथिखालाव जोंनिथिंजाय मोनाबिलियाव सामफ्रामबो हायो दसथा एगारथानि उननिफ्राय जिसे जिनै समनि उननिफ्राय हायो सारिता पास दासोसिम हायो।
नंगौ दायो अखा हानाया एसे खम जाब्लाथ' आबादफ्रावबो गोहोम गोलैगोन नामा गाज्रि गोहोम गोलैगोन आबादाबो मोजां जानाय नङा जोंना। बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ दै खम जानायनि जाहोनाव आबादफोर गाज्रि जायो नामा?
नंगौ नोंथां जोबोद मोजां सोंथि औ जोंनिथिंजाय आबादनि बिदि प्रब्लेमाथ' गोबां फैयो। जेब्ला माइया गाय खांनानै गायैनि सिगांबो बबेबा बबेबा बोसोराव दैनि जेंनाया जोंनि गेजेराव नुजाथियो मानो होनोबा जोंहा ओ दैमाफोरनिफ्राय सुइस गेट थिखांनानै लाबोनाय बेबायदि दंग' गैया। दंग' दंब्लाबो जोङो दैमायाव ओ रायजोयै जयै ओंखारनानै बान्दो थिखोनानै लानानै फैयो नोंथां दा बेजों जोङो गायो माइखौ आरो माब्लाबा समाव माखासे बो थोरारि जेंनानि थाखाय बे दैयाबो थाब सौफैयैयाव जोंनिथिंजाय माइ गायनाया गोबां लेट जायो।
नंगौ आरो बेबायदिनो नोंथांमोननियाव दै गामि खाथियावहा दैसाफोर दं नामा?
खोनायाखै नोंथां औ दङ नोंथां दैसा दं
दैसायावथ' मालाबा दैया बांद्राय जाबा दैया लोमो खोमा गामियाव
दा जोङो ओरै- नर्थ इस्टआव थानाय हिसाबै जोंनिया भुटान बरडार जायो नोंथां।
नोंगौ
जोंनि ओरै चिरां जिल्लाया भुटान बरडारजों नांजाबनाय हिसाबै दा गोबां अखा हानायनि जाउनाव माब्लाबा हाजोनिफ्राय ओ दैया गोबां फैयोब्ला जोंनि गोबां ओ प्लेन जायगाफोराव दै लामा जायगा थोयैनि जाउनाव हा फोर खौ खुरखानानै लाङो गोबां आबादारि आरो नखरफोरा बिनि थाखाय ओ जायगाखौ सोलायनो गोनां जायो आरो। बाहेरा दस्रा जायगायाव सिफ्ट खालाम नो गोनां जायो। गोजाम गामिखौ नागारनानै दा जोङो बेबायदि प्रब्लेमजोंबो जुजिनो गोनां जायो।
दायो आं मोनसे खोथा गोसोआव गोलैबाय जेरै- आ नोंथांमोननि जायगाखौ दाथ' भुटान रायजो दंना खाथियावनो भुटान हादोर बे भुटान
नंगौ
नोंथांमोननि जायगा बे नोंसि नोंथांमोननि जिल्ला साखाथियाव नांजाबनानै थानाय कक्राझार जिल्लानिफ्राय भुटाननि हादोरनि गेलेफु होननाय सोहोरसिम रेल लामाखौ लांगासिनो बे रेल लामा बानायनाय बेवहा माबोरै खहा जादों? बा मुलाम्फा जागोन रायजोआ सोरबा सोरबा माखासे माखासे बर' रायजोनि बा गुबुन हारिनि मानसिनिबो हा थांगोन दा हाखौथ लानांगोन हा गैयाबाथ' लामा बानाय जाया औ बे हा गोमाजानाय बा हा होजा होनांगौ जानाय सुबुंफोरा मा मुलाम्फा जागोन नङाबा मा खहा जागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिदि प्रजेक्टखौ नोजोर होयोब्लाथ' जोंनि इयुन फिउचाराव जोंनि सुबिदाखौनो बुंनानै लानांगोन मानो होनबा बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनफ्रोमबो जायगायाव मोननो थाङा बुंनो थाङोबा बेयो मोनसे सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किम आरो लोगोसे इन्टारनेसन सनेल रिलेसनसिपाव गोग्लैयो
नंगौ नोंथां।
दा खहाया नोंगौ खहाया दङ' मानो होनबा जोंनि ओनसोलावबो गोबां गोबां सुबुंफोरा खायफाया एसेल' हा थानाय सुबुंफोर दं दा बैफोरबायदि सुबुंफोरनि ओ हायाबो जुदि बे रेल लामानि ओ गेजेरजों जुदि थाङोबा न'आ थांफायोब्ला बेबायदि सु सुबुङा ओ गोदान जायगा नागिरनो गोनां जायो दा बिनि थाखाय आं सानो गभमेन्टआ माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै होदों बिथांमोननि थाखाय दा आबहावारि मोनसे जों नोजोर होनो हायो आबहावाया जोंहा ओ गोहोम गोग्लैदों मानो होनोबा जोंहा बेयाव थाखानाय बिफां गिदिर गिदिर आरो दैमाफोर दं दा बिफां गिदिराबो जोंना हाफायजागोन दैमाफोरा गावनि मोनसे आवन लामा थाखानायखौ जों खोमानानै ओ बेहाय माखासे लामा ब्रिज खालामनायाव जोङो होथे होथा खालामोब्ला बै दैमानि बोहैनाया हयथ' बे
उसुबिदा जागोन नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ। आरो हान्था मेला होनोबा नै मोनसे हादोरखौ बा मोनसे हादोरसा जिल्लाखौ रांखान्थियारिफ्राव हेफाजाब खालामनो बा दावबाय होनो ओ दावगाहोनो थाखाय हान्था मेलाया जोबोर गोनांथार हान्था मेलाजोंनो गासैबो बांसिन औ
फैबाय थानाय समाव जुदि बे ओ रेल लामाया ओ जा फुंसारोब्ला जाफुंसारनाया जाफुंसारखागोन जाफुंसारनायनि उनाव जोंनि गोबां बर' फोरा लाइमोन फोरा ओ बे ओ रेलवेेजाव जोङो खामानि मोनगोन आरो बेनि बेनि ओ रेल नि मुलाम्फाजोंनो जोङो गोबां ओ रांखान्थियारि फालांगि खालामनो हागोन। ओ मुवा बेसादखौ जोङो गोर लैयै ओ मोनसे जायबा जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम लानानै थांनो हागोन आरो जोङो ओ फालांगि सि-सिफोरनि फालांगि जों खालामनो हागोन मानो होनबा जोंनि जायगायाव मेनुफेक्सार गैया माखासे बेफोरबायदि गैयिनि जाउनाव जोंनि माखासे लाइमोनफोरा ओ
गुबुनहा रायजोआव थांनांगौ जायो खामानि मावनो।
बेखार जेंनायाव गोलैनानै दङ। दा जुदि बेबायदि सुबिदा थायोबा जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा गुबुन स्टेदाव थांनानै बेंगलफोर ओ दिल्लीफोर बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोङो सिफोर फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि नि फालांगिखौ जोंनि ओनसोलाव लाबोनानै ओ भु टानफोरावबो फानहैनो हागोन। फालांगियाव गोबां सुबुंफोरानो सुबिदाखौ मोननो हागोन बिनि गेजेरजों
नोंगौ नोंथां नोंगौ बेबाय दिनो ओ मोनसे हान्था मेला जायोबा बेहाय जोंनि सोरखारनि जिहेथु इनिसियेटिभ दं बेयो हान्था मेलाखौ बायनायनायावहाय रेल लामाखौ बानायनायाव कि जों
नोंगौ नोंथां मानो होनोबा जोंनि ओनसोलाव ओ बेरायनो थाखाय ओ नायदिंनो थाखाय गोबां जायगा दं हमनानै ला ओ आस साम हादरावनो मो गोबां नेसनेल पार्क दं दा गुबुन जायगा हादरनि मानसि फोराबो दा भुटाननिखौ हमनानै लादो ट्रेनजों फैनानै जोंनि कक्राझाराव ओंखारफैगोन दा बिनिफ्राय कक्राझाराव रायमन मा नेसनेल पार्कआव हाबनानै जु जुदि बेरायोब्ला गोबां बिबांनि सु सुबुंफोरा आरो बेजों आथिखालाव टेक्नलजि मेडियानि गेजेरजों ओ बै ओनसोलनि जायगाफोर भिउफोरखौ आगारनानै भाइरेल जायोबा गोबां मानसिफोरा बे जायगायाव ओ फैनो लामा नागिरो बेनिखायनो बेबायदि लामा थाखानाय जायगाफोराव जोबोद मुलाम्फा गोनां होननानै आं सानो।
औ आरो खहाखौ आं बुंदोंमोन बै फोरमाय बायदोंमोन सिगाङावनो खहाया ओरैबादि खहा जागोन आंनि साननायाव बे हान्था मेला बानायनायावहा ओरैबायाददि नङा एसे एनैथ खहा थाखायो गासैयावबो खहा बा मुलाम्फा थायो गासैबो खामानि मावनायावहाय बेबादिनो जोंनि बर हारिनि सुबुं बा जाय हारिनि सुबुङा हा गोमा जागोन दा बे हान्था मेला बानायनायाव रेल लामा बारायनायावहा ओ बेबायदि बेबायदि हायाथ नै हाया मोनफा मोनफा बोसोर बोसोर बिनि बेसेना बांबाय थायो खमिया हानि बेसे ब खमिया बेयो बांबायसो थागोन औ नंगौ दिनै सासे सुबुङा हा होनांबाय रेल लामा बानायायनो थाखाय बे सुबुङा बे हाखौ सोरखारा बेनो जि लाख रां होदों बा बे जि लाख रांनि साय औ इउ बे बा बोसोरनि उनाव बे हानि बेसेना नैजिबा नैजिबा लाखबो जानो हागौमोन औ बेबायदिनो ओ बे हानि बेसेना बांबाय थायो बेबायदि खहा जायो आरो जाय मानसिया हा गैया बे मोनसेल हा दंमोन बेबो बिथांनि हाया थांबाय बा होनांबाय रेल लामा बानायनो थाखाय अब्ला बिथाङा बहा थाहैगोन बा बिबायदि हा बहा मोनगोन बेथ बिथांनिनो हामोन गोदो गोदायनिफ्रायनो बिनि आजै आजौमोन बा आबै आबौमोना बि जायगायावनो रायजो जाबोनाय बे रायजो जाबोनाय हाखौ बिथाङा हगारना होबा गोसोआवथ दुखु मोनगोन एसेबाबो औ बेबायदिनो खस्थ मोनो बेफोर खहा जायो आरो बिथाङा बे हाखौ हगारनायनि उनाव दस गुबुन जा बिथांखौ हा होदोंबाबो मोजां हा मोनाबो जानो हागौ हान्था मेलानि बा जिखुनु सुबिदा गैयाबो जानो हागौ फरायसालि फरायनो बा डक्टर थांनो देहा फाहामसालिफोर थांनो सुबिदा गैयाबो जानो हागौ बेफोरबायदियाव खहा जायो बेफोरबायदियाव खिन्थु नाथाय
नंगौ मानो होनब्ला जोंनि ओ बर सुबुंफोरा गोदोनि फ्रायनो ज ज गावजों गाव मोनसे जायगायाव थानानै ओ संसार जानो मोजां मोनो। बिनि थाखायनो जुदि गावनि गोजाम थाखानाय जायगाखौ बेबायदि ओ जाहोननि जाउनाव जुदि सोलायनाङोबा बै जाय बिथाङा गोमाजादों बिथाङा दुखुखौ मोनखागोन। आं सानो बिथांमोननि थाखाय ओ जाय सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किम जायफोर बिथांमोना खामानि मावनो लादों इनिसियेटिभ लादों बिथांमोननि थाखाय ओ बिद बिथांमोननि सुबिदा बायदि बुंनाय जायगा औ जायगा होथों आं बेखौ मिजिं खालामो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां बेनोसै आरो बेफोरनो ओ नोंथां ओ गासैबो खामानियावनो मुलाम्फा आरो खहाया थायो। दा बेखौ नायनानै जों गावनि सुबुं जिउखौ बा गावनि खो दैजों जों जिथु सामफ्रोम नांगौ खामानि बेखौ मावलांबाय थानानै गोजोन मोजाङै संसार जालांनाया आं सानो मोजां जागोन होननानै। जोंहा समा जाबाय नोंथां उनाव आरो मालाबा इयुनाव राय- रायलायगोना आसा खालामबाय दायो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ गोजोनथों दे साबायखर थाबाय नोंथां।